नोंथां उम आं नोंथांनाव फन हरनायनि जा होना नोंथांजों आङो फंनैसो रायज्लायनो होननानै हरदोंमोन। हागोन ना नोंथां? ओ ओ आङो नोंथांनावहाय जोंनि बर'फोरनिया माखासे हाबाफोरनि सोमोन्दै आ माब्रै जायो हाबाया मा मा मोनबेसे बेफोरखौहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नों?
अ जोंनि बर'फोरनियाव हाबायाहाय गासै मोनद' रोखोमनि जायो जेरै मानसियाहाय जिउआव उजिनाय नानै जोनोम, हाबा, थैनाय बेफोरथ' थाखायो जोंनि हाबायाव बर' समाजावसाय गासै मोनद' दं सोंनानै लायनाय हाबा ओमफ्राय दोन खारनाय हाबा, गोसो थोलायनाय हाबा, बोनानै लायनाय हाबा, गोरजिया लाखिनाय हाबा आरो ओमफ्राय दंखा हाबनाय हाबा। बे उम बेफोरनो आरो जोंनि बर' नि हाबाफोरा। ओमफाय बेफोर हाबानि गेजेराव जों हाबा होनाय जेरै- हाथासुनि हाबा बेफोरखौ जोङो होनाय जाया ओम सों नानै लायनाय हाबानि सोमोन्दै आं नोंथांनो खोन्थानो सानदों सोंनानै लायनाय हाब यानो जाहैबाय जोंनि समाजनि देरसिन हाबा एबा समाजजों गनायजानाय हाबा होननानै जोङो बेखौहाय सानो आरो ओ बे सोंनानै लायनाय हाबायाव जाहैबाय जेब्ला मोन से गामिफ्रावहाय सासे हौवा एबा हिनजाव जाय बै हाबा जानोसै बैसोनि थायो आरोना बेहाय ओ बेखौहाय जाय हाबा जानो गोनां न'खरनि न'खराव फिसालाफोर थायो बेखौहाय नायहैनो नि थाखाय बै हिनजावनि न'आव थाङो जेरै बर' रावा जोंनाव बाथ्रा भाव दंना मोनसे जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो होन नाय जेरै औ बैसोर न'खरनि जेरै हौवानि न'खरनिहाय जेराव ओ जाय गामियाव हिनजाव हाबा जानो गोनां हिनजाव दं बेहाय गामियाव थांनानै हिनजावखौ नायनो थाङो जे बे नायनो थांनायावहाय
जोङो माखासे नेमफोर दङ जेरै - स गय जरा फाथै जरा जेरै सिनि साहा बिदि लानानै थांनाय जायो बे नायहैनायाव बेहाय जाय ना जोङो माखासे नेम दङ बेनो जाबाय आसान सांखा बेखौ लांफानाय जायो आरो बेखौहाय जोङो नायबोयो हिनजावनि नायनो थांनाय हिनजावनि न'नि उखुम मुदायाव बेहाय थुनानै गारबोयो आरो ओमफ्राय सिगांनियाव बिदि गारबोयोमोन दाथ' उखुमनि न'खौ बिदिखौ नुला दाना जेनेबा आखाइफ्रावनो गथायनानै गारबोयो आरो ओमफ्राय बेखौहाय जेब्ला होन आइ सप्तासेनि गेजेराव बे हिनजावाहाय बेखौ हौवानि न'खराव जेनेबा फसायलायाबा गथायहैफिनो आरो जेनेबा गथाय लाया लासिनो दोनोबा बेहाय हाबा बेहाय सानै जा जागोन होननानै जे हौवानि न'खरा सानो आरो जेब्ला बेसोरो जानानै थाङो अब्ला बिनि उनाव गथाय हैैयाब्ला हिनजावनि न'खराहाय आ हौवानि न'खरनो गथायफिनाबाथाय हाबाखौ जागोन होननानै जोङो फोथायो आरो बिदिनो जेब्ला स्नि सान बारलाङो अब्ला हिनजाव हौवानि न'खराहाय हिनावनि न' खराव जेरै ओ माबा मा होनोमोनलाय नायनो थांफिन आरो जेरै हाबानि डेट माबा माने थारिख अक्ट'फोरखौ नायहैनो थाङो बेखौनो खबेरा थाङो नाय होनो बे खबरा थांनायावहाय जेरै ज जौ ओ सं संख्रि सिनि बायदि बिदिफोरखौ लाना थाङोमोन आरो गोदोनिहाय बेनायनाया जेब्ला थारिगआ थि जायो अब्ला हाबा हाबानि सम सफैयो हाबायाव जाहैबाय जोंङो हिनजाव गोदानखौ लां लांनो फैनो थाखाय हौवानि गामिनिफ्राय बै मा मा थायो होननानै बुङो बैराथि जरा लानानै फैयो। बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो जेरै बारलांफा बिसोरखौ आरो गामिनि सुबुं फोर सेंग्रा सिख्ला हाबा जानाय बेफोरखौ लानानै फैयो आरो जेब्ला हिनजाव हौवानि न'खरनिया हिनजावनि न'खराव फैगोन अब्ला हिनजावनोहाय जेरै माखासे गानग्रा गानग्रा जोमग्रा दखनाफोर लानानै फैयो आरो बेखौहाय हिजाव गोदानखौ गानहोनानैहाय हजाय बिसिनि नवाव हौवा गोदाननि न'आवहाय लानानै थांनाय जायो बेजों लोगो सेनो जोंनि बर' हिनजावनियाबो हौवानि न'खरखौहाय जोङो बैराथि जरा लानानै बरायो आरो जेब्ला देलायहां गानहो खां हिनजावखौ लानानै थांगोन अब्लाहाय मा बारलांफायाहाय
मोसानानै बरायलांनो सिगांनि दिनावहाय बारलांफाखौ अमा खर' लानाय अमा खर' लानानैहाय मोसानाय दंमोन हिन्जाव हौवानि न'खरा हिन्जावनि न'खावहाय अमा खाव-खावसे लानानै फैनायनि नेम दंमोन। आरो नाथाय दा जोंनि बर'आव बेफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो थांला खालि मा मा लानानै फैयो ओ जेरै गय, फाथै बिदिल' माबा
जौनिदो बिदि थिंख्लिल' बाननानै फैनाय नुसै आरो ओमफाय जेब्ला
बेखौ आ गोदोनि दिनावहाय बे अमा खर'खौहाय हो खावसेखौ गालांनानै हौवा गोदानि न'आवहाय बारलां लानानै थां हांफिनांगौमोन मोसानानै हिनजाव गोदानखौहाय फरायनानै लांनांगौमोन आरो खोनादोना नोंथां औ अ मोसायै मोसायै जेब्ला होनजाव हिनजाव गोदानखौहाय न'नि ओ हौवा होनजाव गोदहाय हौवानि न'आवहाय लानानै थांगोन आरो जेब्ला अबा हाबाया जाहैगोन बेबायदिनो होनजाव गोदाननि न'खरखौ जानाय लोंनाय जेरै आ ना बेदर जौ बिदिखौ बाहायोमोन आरो आथिखालावथ' दा जोंनिखौ हाबाफ्राव जौखौ बाहायनायखौ खम माने बाहायनो मोनलाबाव बबा गियाव बिदिखौनो नुनो थांसै ओमफ्राय खायफा खायफा जायगायाव दाबो बाहायो आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला हाबाया जोबनानै थांनानै स्नि सान सो जायो अब्ला आद आदमंगल थांनाय जायो आरो ओ बिसना सारा होननानै बुङो बे थांनो थाखाय होनजावनि न'आवहाय बा गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट आलासि सि जानो थाङा आरो बेहाय
औ
बेहाय हो हौवानि होनजाव गोदान हौवा गोदाना दाउला मासे बे दाउजो मासे आरो गय फाथै साहा मुरि बिरि सिगा बिरि सिगारेत बिदि बिखौ लानानैहाय आलासि जाहैयो आरो बेहाय थांनायावहाय जोङो हिनजाव गोदाननि गामियावहा फाय ओ हो सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बि जाहो लोंहो बिदि बुजा हैनाय जायोमोन आरो आतमंगलावहाय फार्स्ट थांखालि हरावहाय बिनि उनाव अखानायै गामिनि सुबुंफोर जेरै जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरखौहाय हाय जाहोनाय जायोमोन आरो ओम दाबो ओ बिफोरबादिया सोलियो आरो बर' जोंनि बर'फोरनियावहाय ओ बेबायदिनो बिलाइ हरनायनियाव बिदि आतमगलाव जेरै फिसाजोनि न'खरनिया माल माथा बायदिसिनाफोरखौहाय हरफायोमोन आरो नोंथाङाबो बोंनि बर'नि बागै माखासे बाथ्राफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां ओ जों दा बि समावहाय‌ ओ सबाय आरो साम' बे बर'फोरनि ओंख्रि बेबो मोनसेना एंगार थावै बेनि सोमोन्दै दसे सम सावराय ना दा सबायाइ साम' होनोब्ला जों बेबो मोनसे बर'फोरनि एंगारनो हि मोनसे ओंख्रि नङा होमबा? दा जोङो सब सबाय साम' संनोब्ला जोङो सिगाङावनो साम'खौहाय जोङो मायाव मोनो दैमायाव मोन ना? दैयावहाय जोङो बेखौहाय खनानै लाय ग्रोनांगोन दा बेनि दैमफ्राय खनानै लाबोनायनि उनावहाय बेखौहाय दसे सम ओ बेखौहाय सोमनानै दोनगोरगोन दैयावहाय बेनि उनावहाय ओ जेब्ला जागोन होनबा बेखौहाय मा ओ साम'खौहाय साम'आव जे माखासे ओ बे दाखोन थायो बे दाखोनखौहाय बोखानानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय ओ बे सा दोनखोनफोरखौ गारग्रो खांनानै बेयाव साम'नि साम'खौहाय मा दाननो नांगोन साम'नि बेख बेखौहाय दानो बेखौहाय मा खिथु होननानै बुङो ना साम'नि बेखौहाय दानग्रोनांगोन आरो दा बे साम'नि औ दाखोनखौ गार खांनायनि उनाव आरोबाव साम'खौ दानबावनांगोन ना औ बे खिथुखौ दाननानै गारनांगोन दा दानखांनानै बेखौहाय ओ साम'आथ' दैयाव थाबाय थानाय बेहाय बादामालिफोर खायो मैला जायोना बेनिखायनो बेखौहाय मा ओ थौफ्राव बा दोआव होनोना दोबो होनो एबा थौबो होनो बेवहाय लानानै ओ खायसे खायसे ओ नारें लेबुबो होनानै सेबनानैहाय बा बेखौ मोजाङैहाय मानजिनानै लाग्रोगोन आरो जेब्लासिम साम'आ गोजों जाया बेखौ जोङो ओ बे थौआव एबा दोआवहायनो मानजि खबाय थागोन मानजि खबाय थागोन। ओ गोजों जेब्ला साफा जायो बेसिमहालागै मानजिखांनायनि उनाव बेखौहाय दसे सम आरोबाव दैयावनो सोमनानै दोननानै आरोबाव मा खालामगोन सबबायजों जागोन नालाय दा सबायखौ जोङो रेडि खालामनानै लाग्रोनांगोन। दा सबायखौ जोङो ओ सबायखौथ' जोङो हानि सबायाइ होननानै बुङो बे हानि सबायाइखौ जोङो ओ हायाव फोयो। बेखौहाय जोङो सिगाङावहायनो मा खालामनानै दसे सारायाव एवनानै लाग्रोनांगोन साबायखौहाय। बिनि उनाव सबाया एसे गुदुं जायोब्ला बेखौ हुख्रेमनांगोन। खायफा खायफाया उवालावबो देयो आरो खायफाया मा हुख्रेमो। अन्थाइजोंहाय बे मोनसे लानोसै लाग्रा ओमफ्रायहाय हुख्रेमनानैहाय मा खालामगोन सबाइखौहाय गुन्द्रा खालाम नानै लाग्रोगोन आरो। दा सबायखौ बेबादिनो हुख्रेमनानै बा देनानैहाय बे सबायनि बिगुरखौ खुनानै लाग्रोनानै मा सबाइखौबो बेबायदिनो रेडि खालाम गोन आरो बिनि उनावहाय मा सबायखौबो मोजाङै सुनानै लाग्रोनोसै आरो। दा सबबायखौबो मोजां सुखांनानै लागोन बेनि उनावहाय मा ओ जों ओंख्रिखौ संसिगोन आरो बेनि उनाव। दा सबायखौ सबाय आरो साम'खौ संनो थाखाय जोङो साम'खौहाय सिगाङावनो एवनानै लाग्रोनांगोन। दा बे साम'खौहाय मोजाङै गावनि दै ओंखारजासिम मोजाङै एवनानै लानांगोन संख्रि बानलु थाव होनानैहाय। बेखौ एवनानै लाग्रोनांगोन मस्ला मस्लि गासिखौबो होनांगोन। अब्लासो गोथावसिन जागोन नङा होमबा नोंथां? दा साम'खौ मोजाङै एव खां एवनानै लाग्रोगोन आरो लानानै बेखौहाय दसे सम एवबाय थागोन मोन जासे दै होनानैबो एवनो हायो साम'खौ मोनहोग्रोनांगोन ना सबबायाथ' जोंना रुनानै लाग्रो खायो नालाय सबायखौबो जोङो सिगाङावनो रुनानै लाग्रोखानांगोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय सबबायखौ रुखांनानैहाय मा ओ जेब्ला साम'खौ एवै एवै साम'आ मा एसे मोनो बा सबबायखौ जोङो साम' आवहाय हरनानै होसिगोन। दा सबायाइजों साम'जों बिदिनो दसे सम गोबावहै गोदौ होबाय थानानै उनावहाय बेहाय मा खारैबो होनांगोन आरो बेवहाय दा खारै होथारनांगोन। आरो बे सबाय आरो साम' ओंख्रियावहाय खारै होनानै बेखौहाय संनाय जायो। दा खारैखौबो मारोरैहाय मोनो होनना बुंबा आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै दा खारैखौ जोङो सिगाङावनो मा होनो बे सबायाइनि एबा बेसरनि बेफोरनि जे साबा मोनो जिगाब मोनो बे -बेखौ सावनानै बेखौहाय मा हाथफ्लाखौहाय मा दै लगायनानै बेखौ लारु बायदि खालामनानै गथा गथा दैजोंहाय खालामनानै लानानै बेखौहाय फोरानगोन आरो सान्दुङाव। आरो सोरबा सोरबा मा थालिरखौबो खालामो थालिरनि बे गांखं एरिफोरखौहाय बेखौबो सावनानै बेबायदिनो ओ हांगारखौ बा हाथफखौहाय ओ बिदिनो दै गलायनानै बेखौहाय लाग्रोगोन आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बेखौ खारै नांगौ जायो अब्ला बेखौहाय मा सिफ्रु नानै बेखौहाय मोजाङैहाय ओ सरनानै लाग्रोगोन आरो। बे जोंनो खारैखौ नांगौ नालाय बिदैखौ। दा सरनानै लानानै जेब्ला खारै महराव जायो होमबा बेखौहाय ओंख्रियाव हरगोन। दा सबाया आरो साम'आवहाय खारैखौ होथारनांगोन। दा खारैखौबो होगोन ओमफ्राय बेबायदिनो सबाइ आरो साम' ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो। दा नोंथाङा माबा मोनसे सोंनांगौ' दङ नामा?
सबाय बेखौ थ' जोङो बेराद जायो आरो जोङो साम'खौहाय आरो मा मा ओंख्रिजों जबावो आरो मारै मारै जाबावो?
आरो सबायाइखौहाय जोङो बेदरफोरजोंबो जानो हायो। खालि जों साम'जोंल' नङा दाउ बेदरजों जानो हायो जोङो सबायजों दाउ बेदरजों। थाव बेदरखौबो जोङो बेबायदि बिदिनो सिगाङाव दाउखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन सबबायखौ रोखानानै लानानै दा दाउखौ मोजा मोजाङै एवखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो बे दाउनि दाउावहाय जोङो मा खालामनांगोन सबाइखौहाय होनानै सबाइखौबो मोजां मोजै गोदौ होनानै दाउजों सबबायजों मोजाङै गोदौ होनानै बेखौहाय मा संनाय जायो आरो बेबायदिनो दा बेफोर ओंख्रिफ्रानो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोथाव नङा होनबा बेखौ ज बर'फ्रा जोबोद जाखायो एंगारनो हायो बेबो मोनसे जोंनि ओं ओंख्रि बेनो आरो दा नोंथांजों सावरायनानै मोजांबो मोनदों आरोबाव माबा मोनसे सोंबावनांगौ दं नामा नोंथां
आङो बेनि अनगायैबो जोङो साम'खौहाय मा मा मैगंजों जाबो
जोङो साम'खौहाय सबायाइनि अनगायै आरोबाव मा गोबां मैगं नेरसिंफोर एबा मेट'फोर बे